औ। औ नोंथांनिफ्राय एसे सम मोनगोन होननानै सानदोंमोन आं।
औ जागोन मोनगोन मोनगोन।
जों दान्दिसे सम बेरायनायनि सायाव एसे सावरायनो लादों औ नोंथाङाबाथ' मिथिगौ जे बेरायनाय होनोब्लाे जों मिथियो जों दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जे जायगायाव जे जों थाङो बेखौनो जों
हा
बेरायनाय बा दावबायनाय होननानै जों बुंनो हायो उ
औ
जेराव औ जेराव जों गोजान गोजान जायगाफोरखौ नायनो हायो जे नुनो मोनो जेराव थांफेरि जायगाफोराव जों बेरायनो हायो आरो बिनि जायगाफोरखौ नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे जे जि जायगायाव थांगोन बिनि गोदान जानाय बुस्थु जों गोदान गोदान नुनो मोनगोन आरो टेस्ट खालामनो मोनगोन आरो बेजोंनो लबैनो आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जे कालचारफोर जे हारिमुफोरखौ जों गुबुन गुबुन जायगानिखौ जों नुनो मोनगोन जेब्ला जों बेरायो औ मब्ला बि समाव नोंहाबो एसे फोरमायना होगोन जे बेरायनायनि बागै
औ बेरायनाय बा दावबायनाय बेथ' आथिखालाव गोबाङैनो आंगो जानानै फैदों नङा होमबा
औ नंगौ
दायो दायो नोंथाङा नुनो मोनदों जोंनियावहाय सा सानजा भारताव बेरायनाय होनोब्ला जोङो सिलं बा मेघालया स्टेटखौनो होनफिनांगोन नङा होमबा गोबां गोबां मानसिफोरा बेवहाय दावबायारि महरै बैहाय दावबायहैनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोङो सेभेन सिस्टार वाटारफलफोरखौबो जोङो बहायनो जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बो जोंहा ओ मेघालयआवहाय नायनांगौ जायगा गोबां दङ जों ओ जोङो नायनांगौल' नङा हजोंनि लामा फोराबो हाजोफोराबो गोबां समायना
औ नोंगौ
बेनि अनगायैबो सुबुं माहारिया मेघालय ओनसोलनियाहाय एसेबां जोबोद माने ओ सोद्रोमथि गोनां होननांगोन आरो मानो होनबा बिसोरनि गाननाय जोमनाय हारिमु दा बैफोर खौ जोङो लानानैनो आरो बैफोरखौ जोङो नुनानैनो जोङो गोबां सोलोंनांगौ बा सोलोंनानै फैनांगौ होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो जोंफोरा ओ दावबायथावना जायगा गोबां दङ जेरैहाय जोङो अरुणाचलजोंबो जोङो दावबायहैनो हायो नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ टावां टावां फारसेबो जोबोद समायना जायगा औ बैहाय टा टावाङावबो गोबां दावबायारिफोरा दावबायनो थांनायखौ जोङो ससेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ नागालेण्ड दङ डिमापुर डिमापुरावबो बर'फोरनि बायखोन्दा नेरेसोन दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ औ नोंगौ
इहाय बैहायबो जोङो बेयो ओ बेबादि जोङो दावबायनाय जायगा जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो मिज'राम थाहैबाय ओजोंहाय त्रिपुरा थाहैबाय बैफोराव गोबां समायना समायना ओ नुथायफोर जोङो नुनो मोनो आरो ओ दा बैफोराव ओ नैबे समावहाय गोलोम बोथोरावहाय बांसिन मोजां जायो बेरायनो आं सानो उम
औ
बेनि अनगायैबो जोङो दावबायथावना जायगा होनोब्ला जोङो खाथि खाला खौ नोजोर बोयोब्ला सोनाब फारसेथिंसाय जोङो ओ दार्जिलिं नुनो मोनो दार्जिलिंआवहाय गोबां समायना मोनसे जायगा आरो जोङो बैफोरावबो जों थांनानै गावबा गावनि गोजोननाय खौ जों लाहैनो हायो आरो नोंथाङा ओरैनो ओ दावबायनाय जायगाफोर आरो बहाबाफोर ओ मोजां मोजां दंबावो नामा एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन
औ बेबायदिथ' आंनि नुनायाव बिब्दिनो गोबां जायगाफोरखौ आं दावबायनोबो लुगैनानै दं आरो बेबायदियैनो आं गोबां थांनो लुबैयो होननानै बुंजागोन मानो होनब्ला आंनि फारसे थिंनिफ्राय बुंगोन जे जोंनि खोला फारसेथिं आंमोन जायो एसे गोजानब्लाबो आं बहुद थांनो लगैयो आरो ना बिदिनो बुंजागोन केरेला होनबोला आं जोबोद बे जायगाखौ गोबां नायनो लु लुुबैयो आरोना गोबां समायना नुहुरदों नुहुरनाया नाथाय थांफेराखै बेबायदिनो बिसोरनि दि कालचारफोर बिदिनो हारिमु आरो बिजोंनो लोगोसे बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जि समायना रमायना दाव दावबायथावना जायगाफोर दंफोरखौ नुहुरनानै गोबां थांनो लुबैनायखौ आं सानदों आरो ना गावखौ बिदि मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरो गोबां जोंनि बे रायजोआवबो गोबां बिदिनो थाबायथावना दं जे नोंथाङा बुंलांबाय जे अरुणाचल प्रदेश होननानै बेयावबो गोबां मोजां होननानै माने आं बेखौबो मिथियो नाथाय थांफेरनाय जायाखै अब्लाबो जि जिम जि मबाइल फनफोराव नुनानै नुदोंदि जों गोबां बर' खौबो नुहैनो मोनो होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि साखाथियाव थाना होननानै जों मिथियो बे भुटान जोंनि गोबां मोजां नुहुरदों आरो बेयाव आं थांनाया थांफेरबाय आरो बेबायदिनो बिसोरनि न'फोर लुनाय आरो बेबायदिनो गोबां बिसोरनि जोंनि जे जों सोहोर आरो जोंनि जे ए नोगोरफोरनिफ्राय बिसोरनि जे नोगोरफोरा गुबुन आलदा आरो बिसोरनि न'नि जे बायनायफोरा गोबां आलादा होननानै आं नुनो मोनदों जे जोंनि बे ए जे बुंजागोन जे इण्डिया हादोरफोरा बिसोरनि हादोरनिया गोबां गुबुन रोखोम आ बिदि न'फोरा आं लोमदों आरो बिनो बिसावबो बि गोबां भुटान हादराव गोबां बे बिदिफोर ट्राफिक जामफोरखौ नुनो थाङा आरो बिदिनो आरो मानसिफोरबो गोबां बिबांनि गैया होननाय नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जनि गोबां जि नुनो मोनो आरो जि जि पलिउसनफोर आबहावाय गाज्रि बेफोरखौ मोना होननानै आं सानदों आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे बिसोरनियाव गोबां बिबायदिनो दावबायथावना जायगाफोरखौ आं नुदों आरो बिदिनो जों बयबो बेफोर जायगाफोराव साखाथि फाखाथियाव जों थाबायनांगौ होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो सानदों जे जे नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन जे जों दावबायनाय समाव औ गोबां सुबुङानो जे दावबायनो होनबाबो हाया आरो बिदिनो समनि आंखाल आरो गोबां खामानियाव बेस्थ' थायो आरो रां रुफानि गोबां प्रब्लेमफोराव थायो आरो बेबायदिजोंनो लोगोसे जों बोरैहै बेफोर जायगाफोर साखाथि फाखाथि जयाव जों बोरै थाबायहैनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ जोङो दावबायनो थाखाय थोजासे रांनि गोनांथि जानानै फैयो जेब्ला जों दावबायनो ओंखारो बेनि आगोल जोंनो रांफोरखौ जोङो रेडि खालामग्रोना लानांगौ जायो नङाबा जों फोरा दावबायनाया आबुं जानो नागिरा बैहाय जेब्ला जों गुबुन दाबसे जायगायाव जेब्ला जों दावबायनो थांगोन अब्लानिया जोङो थांलाय फैलायनि थाखाय जोंनो गारि भारानि गोनांथि जाना फैयो ड्रेसनि गोनांथि जाना फैयो बेग गारि बायदिसिना जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय नङा होमबा दा बेफोरबायाददि जोंनो गोबां गोनांथि जाना फैयो आरो खायसे नुफेरि जिराद बा मुवा बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनोबो जोंहा मोनसे गोसोनिफ्राय मोनसे जावरिखांनाय दङ दा बेखायनो राङा जोबोद गोनांथि जानानै फैयो। दा बैफोर रांखौ जोङो सिगांग्रोहाय थुब्रायग्रोना लानांगौ होननानै आं सानो गोबां जायगायावनो आंल' आंल' नङा बा नोंल' नङा गोबां सुबुङानो दावबायनो सानो नाथाय दावबायनाया रांनि थाखायनो थालांनांगौ जायो बेखायनो जोङो दावबायनायनि आगोल जेरावहाय जोंङो दावबायगोन बै जायगायावहाय जोङो जायगाफोरखौ जोङो गुगोल सार्च खालामनानै जों नायना लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोङ बै जायगाया म बादि थास थासारियाव दङ बै जायगायाव जों थांजागोन ना थांजाया नं नङा होमबा दा बैफोर गासैखौबो जोङो सोर बिथिंफोरखौ नायनानै बैफोर सोर बिथिंफोरखौ नायनानै जों जोङो ओ साननांगौ आरो खोथाफोरखौ नङाबा मा जायो जोंनि दावबायनाया आद्रा जायो बा जोङो मालाबा समाव जोङो मालाबा समाव जोङो खैफोजोंबो मोगा मोगि जानांगौ जायो बेबादि जों गोबां नुबोबाय थादों बेखायनो जोङो दावबायनायजों लोगोसे जोंनि जिउखौबो जोङो फार्स्ट प्रिफारेन्स होननानै जोङो साननांगौ आरो दा बेबादिनो दावबायनाया गोबांनि जिउआवनो फैयो आरो थाङो बेखौ जोङो जाफुंसार होनो नाजानांगौ।
औ औ नांगौ
दायो नोंथां जोंहा दावबायनायनि सायाव बा बेरायनायनि सायाव जों जोबोर मोजाङै सावरायबाय, नोंथां
औ
बे समावनो जोङो दोनथ'लायनोसै नामा कलखौ
औ दोनथ' जासिगोन दे
औ नोंथां दे साबायखर।
औ